नोंथां
न
माने नोंथां आं नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नैबे समाव आङो नोंथांजों मोनसे गोनांथार जिखिनि आयदा ओ माहारियारि हाग्रामा बा नेसनेल पार्क बेनि सायाव आङो नोंथांजों सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादों आरो नोंथां जुदि नोंथाङा दा समाव जेबो उसुबिदा गैयाब्ला नोंथां
जेबो उसु जागोन नोंथां जेबो उसु जा गैया औ जागोन औ।
जेनेबा गिबियावनो आङो नोंथांनिफ्रायनो मिथिनो लुबैगोन। बे जि माहारियारि हाग्रामा नङा होमबा? ओ माहारियारि हाग्रामानि बागै आं नोंथांनियावनो मिथिनो लुगैगोन नोंथाङानो बुंग्रोदों खोमा नोंथां।
औ अब्ला बे माहारियारि हाग्रामानि बारै ना? जों जोंनि बे आसामाव माने
आसामनि औ।
माहा औ माहारियारि हाग्रामा होनोब्ला काजिरङा दङ। आरो
औ।
ओ बिदिनो काजिरङायाबो बहुत गोजाम माहारियारि हाग्रामा आरो लोगोसे जोंनि बि दि सि आवबो दङ माने बि दि सि आव मोनथाम दङ दा माहारियारि हाग्रामाया मानास थाबाय आरो लोगोसे दाख्लैसो फोसावजानाय आरो बावैसो फोसावजानाय माने आगोलनि बोसोराव माने सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क आरो लोगोसे आरो दंबावो ओ मा होनो रायमना नेसनेल पार्क माने जोंनि बि टि सि आव मोनथाम रोखोम दं आरो दा आङो मानास नि सायाव रायज्लायग्रनो सानबाय दा मानास नेसनेल पारआ मानि बहुद माने गोजाम आरो बेबो काजिरङानि उनाव बेनो। माने मानास नेसनेल पार्कआ बिराद माने जोंनि माने जिब जुनारफोरखौ लाखिबोनो हादों आरो बे पार्ट बानायनानै बेयाव माने गोबां रोखोमनि जिब जुनार नुनो थाङो बेयाव माने दावबायारिफ्राबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नायनो फैयो बे माने बेयाव बेखौ नायनो फैनायाव माने गोबां रोखोमनि थाग्राफोर जेनेबा जेरोखोम थाग्रा न' रेजर्टफोर नुनो थाङो आरो बेयाव माने। थानो थाखाय जायगाबो दङ जानो लोंनो सुबिदा मानि बेफोरखौ बानायना होदों गुबुन गुबुन जोंनि माने फालांगियारिफ्रा माने जायफोरा सर्ट खाराराबो सुबिदा होदों आरो। बेफोरखौ माने आरो बे थांनो थाखाय बे जिब जुनारखौ नायनो थाखाय आरो मानि जिबबो जगायनानै होदों माने दावबायारिफोरखौ नायथोनो थाखाय। दा जोङो बे माने दावबायारिखौ। ओरै भुटान बरदार मानि एकदम हाग्रा। ओनसोलसिम लांनानै ओरै खाथिसिम लाङो आरो मिथिंगायारि समायनाखौ। गोबां रोखोमनि हाग्राजों लोगोसे जिब जुनारखौ नुबोयो आरो। हाजो हाला दैमा दैसा। गोबां रोखोमनि बाय'डाइभारसिटिखौ बे हाग्रायावनो नुनो मोननो थाङो आरो। दा दा मिथिंगायारि समायना नुथायजों लोगोसे जायफोर दावबायारिफ्रा गोजोननाय लाबोयो आरो बेफोरखौ नुनानै आरो दा खाथियावनो थाबाय दैमा जेनेबा मानासनि दैमा बेफोर फोर दैमायाव माने गोबां रोखोमनि नाफोर नुनो थाङो। बे दैमायावनो ओ लोंफैनाय गोबां दाउसिन दाउला गोबां रोखोमनि भुटाननिफ्रायबो फैनाय जेनेबा जिब जुनार आरो गोबां रोखोमनि ओ जेनेबा मैदेरफोरखौनो होनो दै लोंफैनायखौ नुनो थाङो। जायफोर दावबायारिफ्रा बेफोरखौ नुनानै गोजोननाय नुनानै। फट' लायो सोरबाबा भिडिअ' खालामो सोरबाबा मोजां मोनो आरो गोबां रो खोमनि बिदिनो फट'ग्राफिफ्राबो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फैनानै बेफोरबायदि फट'क लानानै जोंनि जायगाया माने जोंनि लकेल रिसार्चस। गोबां रोखोमनि रांखान्थियारि आरजिनो हादों आरो बेफोरखौ। बे रिभिनिउबो लाबोनो हादों आरो बेफोरबादि।
औ।
दा जिब जुनार बुंनो थाङोब्ला जोंनि मानासाव मानि गोबां रोखोमनि थसेल' गं गोनां गान्दाबो मोननो थाङो जेरेखोम काजिरङायाव मोनो बेफोरखौ आरो जोंनि जायगायाव ब्लेक ब्लेक पन्टार होननायबो जायगा दङ औ माबा जिब जुनार दङ आरो मोसा हाग्रानि मोसाबो मोननो थाङो आरो
औ।
गोबां रोखोमनि हाग्रानि अमा मोननो थाङो आरो मैदेर मोननो थाङो। आरो मोख्राफोरनो सना सना गाबनि मोखाबो मोनो सनाथि मोख्रा बुङो जेखौ औ बेफोरखौनो नुनो थाङो आरो।
उम
दा नोंथाङा माबाफोर बेफोरनि बारै फोरमायनो हाबावगोन नामा औ।
ओमफ्राय आङो माखासे बाथ्राखौबो मिथिबाय नङा होमबा नोंथां दा आंबो एसे फोरमायनो नागिरदों माने रायलायनाय असिलायैनो दा नोंथाङा बुंखाबाय जि माहारियारि हाग्रामा। बा हादोरारि हाग्रामा होननानै बुङोब्ला। जों बेखौनो मिथियो माने जाय जायगायाव गोमालांहांनाय जिब जुनार बिफां लाइफांखौ माने सरखारा बेंनानै दोनो। बेयाव रावबो सिखारिफ्रा हाबनो हाया रावबो माने बि दिनो दंफां सिखावफोरा जाहाथे बेयाव खावनो हाया हाबनानै। बेबायदिनो माने बे हाग्राखौ माने बेंनानै दोनो आरो बेयाव माखासे बेबायदिनो फरेस्टार फरेस्ट गार्ड हेंगारनानै बेयाव बेंनानै दोनो बेखौनो ओ हादोरारि हाग्रामा होननानै बुंनाय जायो बा नेसनेल पार्क होननानै बुंनाय जायो आरो दहय नोंथाङा बुं दों माने जोंनि आसामाव गासै गंस्नि हादोरारि हाग्रामा दङ नङा होमबा नोंथां बेफोरनि गेजेराव जाहैबाय ओरै दैब्रु सैख'आ थाहैबाय जायनोखि डबगर जिल्लायाव दङो ओमफ्राय काजिरङा काजिरङा हादोरारि हाग्रामा बेयो ओरै जरहाट आरो गलाघाटआव गोलैयो। दा बेबायदिनो अरां थाबाय नामेरि थाबाय आरो ओरै जोंनियाव माबा थाबाय मा होनो अराङाथ' ओरै उदालगुरियाव थाबाय उदालगुरि जिल्ला ओमफ्राय जोंनि बि टि सि आव थाहैबाय दहाय नोंथाङा बुंनाय रायमना बे क'क्राझाराव दङ आरो ओरै सिखना जोहोलाव बेबो क' कक्राझार जिल्लायावनो आरो नैबे मानासआ बाक्सा जिल्लायाव गोलैयो आरो नङा होमबा नोंथां दा जिहेथु जेनेबा हादोरारि हाग्रामा बेनि सिङाव माने बेबायदिनो गोबांथार जिब जुनारफोरखौ माने बेंनानै दोननाय जायो आरो बिसोरखौ जायफोर जिब जुनारफोरा माने गोमालांहां गोमाहालांहां जादों। जुदि सरकारा बेबायदि हादोरारि हाग्रामानि सिङाव जिब जुनार बिफां लाइफांफोरखौ जुदि बेंनानै दोनाब्ला बे जिब जुनारफोरा बेबायदिनो मानसिफोरजों सौथुलायनानै मानसिफोरजों बेबायदिनो दाङा बाजि जालायनानै बिसोर माने थैलांगोमोन आरो बिसोर गावथार जा गोमोन आरो सानसे समाव बिसोर बिबदिनो गोमालांगोमोन मानो होनोब्ला जों मि थिगौ बयबो माने जेसेबां गिदिरानो जाया मानो देहायाव नाथाय मानसिनि साननायजों मानसिखौनो माने बयनिख्रुइबो गिख्रं जिब होननानै मिथियो जेरै मैदेर नङा होमबा नोंथां मैदेरा जेसे एसेबां गिदिरानो जायामोन नाथाय मानसिजों हाया आरो मानसिया आजिखालि बेबायदिनो बिराद गिदिर गिदिर आगजु बानायदों जायफोर आगजुफोरजों माने जेसे एसेबां गिदिर जाया मानोे जेसेबां खाथारनागानो जाया मानो माने बिसोरखौ गावथारनानै हायो आरो औ सोलोङो जों आरो दा बेनिखायनो बै मैदेर थायो बिसोरखौ माने बे सिङाव माबाना दोननाय जायो आरो नोंथां बेंनानै दोननाय जायो आरो ओमफ्राय हादोरारि हाग्रामा होननायावथ जेनेबा जिब जुनारजों लोगोसे बिफां लाइफांफोरबो थायो दा बेबायदिनो हादोरारि हा ग्रामानि जिखिनि जिब जुनारफोर बिसोरो माने गावसोरनि थाग्रा खुलि हिसाबै बै हादोरारि हाग्रामानि सिङाव थानाय दंफां लाइफां फोरावनो हाग्राफोरावनो बिसोरो हाग्रा खुलि हिसाबै थांनानै थायो आरो आरो आदार हिसाबै जायफोर दंफाङाव थानानै जिउ खुङो जेरै मान्दाब ओरै माबा माबाफोर थाबाय दावमा दावसा ओमफ्राय मोख्राफोर थाबाय नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ जाग्रा जिफोरा औ सिरि बेबायदिनो फिथाइ सामथाय जाग्रा जिउआ रिफोरा माने बै अरनबारियाव थानाय जिखिनि फिथाइ सामथाइ बेफोरखौनो जानानै माने थांनानै थायो आरो बिसोरनो बिसोरनि आदार आरो मोनसे बाथ्राबो जाहैबाय हादोरारि हाग्रामानि सिङाव माखासे बिफां लाइफांफोरबो थायो दा जों बयबो जिब जुनारफोरा अक्सिजेन गेस लायो नङा होमबा नोंथां बे क्सिजेन गेसखौ जोङो सोरनिफ्राय मोनो बिफां लाइफांनिफ्राय मोनो दा बेनिखायनो आं बेखौ बेखौनो बुंनो सानो माने हादोरारि हाग्रामानि सिङाव जिब जुनारजों लोगोसे बिफां लाइफांखौबो रैखाथि होना दोननाया जोंनि जिखिनि बारहावा बे बारहावाखौ बा बारखौ ओ समानथाय खालामनानै लाखिनायावबो हेफाजाब होयो आरो नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे दहायनो बुंबाय मोनसे हादोरारि हा ग्रामा जानाय लोगो लोगोनो बेहाय गोबां गोजान गोजाननि दावबायारि नायनो फैयो दा दावबायारि नायनो फैनाय लोगो-लोगो मोनसे जायगानि जिखिनि रांखान्थियारि बे जौगानायनि मोन से खाबु थायो आरो माबोरै होनोब्ला जों बेखौ बुंनो हायो हादोरारि हाग्रामायाव नायनो फैनाय लोग-लोगो बै दावबायारिफोरा ओंखाम जागोन थाग्रा हटेल नागिरगोन थाग्रा जायगा नागिरगोन नङा होमबा नोंथां? दा बे हादोरारि हाग्रामानि साखाथि फाखाथियाव बेबायदिनो गोबां थाग्रा खुलि हमस्टेफोर हटेलफोर खुलिनानै बे जायगानि मानसिफोरा गोबां रां आरजिनोबो हादों आरो नोंथां आरो बेखौनो जिउ खुंग्रा हा हिसाबैबो बिसोरो माबानो हादों माने ओ दानानै लानो हादों। आरो जों बुंनो हायो जोंनि जिखिनि काजिरङा आरो मानास जोंनि आसामनि जिखि जि मोनसे जुनार माहारियारि जुनाराथ जोङो मिथिखायो थसे गंगोनां गान्दा होननानै नङा होमबा नोंथां दा बे थसे गंगोनां गान्दाखौ जोङो जोंनि जिखिनि आस आसामनि हादोरारि हाग्रामा बेफोरनि सिङावल मोननाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? जेरै ओरै माबायाव थाबाय काजिरङायाव थाबाय थसे गंगोनां गान्दा जोंनि माबायावबो थाबाय मानासाव आरो जों मानासाव मिथिगौ रयेल बेंगल टाइगार मोननाय जायो जोङो आरो ओरै थसे गं गोनां गान्दा गोबां मोनो आरो हाग्रानि मैसोनि थाखाय थाखायबो बियो जोंनि जि मानास बेयो जोबोरैनो मुंदांखा नङा होमबा नोंथां? दा बेनि थाखायनो जोङो आरो हादोरारि हाग्रामाया ओरैबायदि मोन जे जायखिजाया बिफां लाइफ फां थैनानै थायोब्लाबो बै हादोरारि हाग्रामानिफ्राय माने बन हिसाबै बेखौ बाहेरायाव लाना फैनो हाया आरो खिन्थु वाइल्ड लाइफ सेेंसुरि खिन्थु हादोरारि हाग्रामानि जिखिनि थैनानै थाङा मानो बेखौ माने रावबो सोरबा दावबायनो थाङोब्लाबो बे हादोरारि हाग्रामा सिंनि जायखिजाया बेसादखौनो माने बाहेराव लान लाना फैनो हाया आरो बे बेयावनो सेवनानै थांनांगोन आरो दा बेबायदि आरो नङा होमब नोंथां। दा नोंथां समाबो जाबाय जों
औ-औ-औ गोजोननाय थाबाय नोंथां। उम औ।